हेलौ
औ नोंथां
औ औ नोंथां औ
नोंथां जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां ओ जेरै जोंहाथ' ओ मोनसे संसारनि खाखानाय नेमखान्थि दङ जेरै हाबा बे हाबायाथ' जोङो संसाराव जेनेब्ला जोनोम जादोंब्ला जोङो बा संसार जोङो नुजाफैदोंब्ला जोङो मा हाबाखौ जोङो जाथारनांगौबा बियो संस जोंनि माने संसारनि मोनसे नेमखान्थि हाबा जानाया बे हाबानि सायावनो जोंहाथ' बर' गोबां रोखोमनि हाबा दङ बा बायदि आसार खान्थिजों जों हाबाखौ खुफुङो बे हाबानि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
औ होमबा दे आंनो बिनि बागै एसे बुंफ्रुनानै होग्रोनसै
औ औ
जोंहा हाबा होनोब्ला जोंहा हाबाया गोबां रोखोमनि दङ ओ मोनबा मोनबा सयथासो जोंनियाव दङ आरो हाबानि रोखोमा जेरै जोङो समाजारि बायदियै बा हाबा गोलाव एबा जोङो सोंनानै लायनाय हाबा ओमफ्राय दोनखारनाय हाबा लांखारनाय हा ओ दोनखारनाय हाबा बिनि उनाव गोरजिया हाबनाय हाबा ओमफाय दंखा हाबनाय हाबा बेनि उनाव दङ जोंहा ओ बोनानै लानाय लायनाय हाबा बेफोरबायदि रो रोखोमनि जोंनाव हाबा दङ दा आं दायो जों हाबा गोलाव बा जों जायखौ सोंनानै ओ नखंनै नखरजों गोरोबलायनानै जों नायलायनानै हाबा लायनाय बे हाबानि बागैनो एसे फोर ओ गोलावै फोरमायनानै होनोसै आं माने माबायदि खान्थिफोरखौ जोङो खालामो बा आंनि मिनथिनाय खिनिखौ आं फोरमायनो सानबाय आरो दायो जोंहा हाबा हाबा गोलाव हो नोब्ला जोङो गिबियावनो मा खालामो सोरनिबा नखराव ओ हाबा जानो था खाय बैसो जानाय सेंग्रा दङब्ला बै सेंग्रानि थाखाय जोङो जर जुलि नायगिरो नायगिरनानै जोङो बै जाय नखरावहा बेजों गोरोबनाय सिख्ला दङ बै सिख्लानाव जोङो सिख्ला मोननि नखराव जोङो ओ नायनो थाङो ओ बै नायनाय थांनायाव जोङो गिबि ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ रबिबार सानखौ जोङो मोजां सान होननानै साननानै लायो बै सानखालि जोङो बांसिन थां नायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि बर' समाजनि माने नेमखान्थि बायदियै आरो बियो ओमफ्राय जों जोङो बै नायनो थांनाय समाव जुदि बेयावबो मोनसे माखासेफोर जोंनाव फोथायनाय दङ सुबुं फोथायनाय माने बै हिनजाव नायनो थांनाय समाव जुदि ओ आगसिथिंनिफ्राय जुदि ओ आगदाथिं नेवलाय बारस'योब्ला जोङो गाज्रि होननानै ओ फोथायना लायो आरो बैखालि जोङो थांनाया गाज्रि ओमफ्राय आरो जुदि आगदानिफ्राय आगसिथिं जुदि जिबौ बारस'योब्ला बेयावबो माने गाज्रि होननानै साननानै लायो आरो फ्राय जुदि आरो जोङो बै हिनजाव नायनो थांनाय समाव अखा खोरोमोब्ला हिनजावा रागा खरा जायो होननानै जोङो फोथायनाय मोनसे खान्थि दङ आरो जोंनि बर'फोरनि गेजे जेराव बेबायदि ओमफ्राय आरो जोङो बे हिनजाव नायनो थांनाय थांबाय थानाय समाव जोङो ला मा सामाफोराव जुदि गोथै गारनाय लांनाय जोंदि नुयोब्ला। माने गाज्रि बा सोरबा सासेया थैग्रोयो बा थैग्रोगोन होननानै जोङो बेबायदि साननानै फोथायनानै लायो आरो। बेनिखायनो बेफोरबायदि माने नुयोब्ला जोङो बै सानखालि जो हाबा माने हिनजावखौ नायनो थांनायखौ जोङो ओ फेलें खालामनानै जोङो फैफिनो न'आव जोङो बा हिनजाव खौ नायनो थाङा बेबायदि बे बेबायदि खान्थिफोरखौ जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो उनावहाय जोङो मोजां सान नायनानै थाङो हिनजाव नायनो जेब्ला हिनजावनि न'खराव ओ नुहैयोब्ला आरो बेबायदिनो मोजां जोंनि माने बै हिनजावनि आखल आखुखौ माबायदि मोजां जागोन बेखौबो जोङो माने मिथिनो थाखाय माखासे फोथायनाय दङ। जेरै जोङो बै न'खराव थांनाय लोगो लोगोनो जोङो सिथ्ला सिबनाय बायदिसिना नुगैयो ब्ला बियो ओम खामानि मावथि जागोन होननानै जोङो फोथायो आरो। ओमफ्राय आरो ओ जोङो बै हिन्जावा जुदि इसिं न'आव थांजेननाय समाव जुदि आगसि आथिंखौ गिबि इसिं न'आव गाहरोब्ला बे हिनजावखौ जोङो मा माइनाव गोनां हिन्जाव होननानै जोङो बेखौ फोथायो। बेबायदिनो जोङो बिनि आखल आखुफोर खौ खायसे माने सायख'यो आरो जोङो बै हिनजावा माबायदि जागोन। बेबायदिनो थांनानै जोङो नखरनि बा जोङो समाजनि रायजोनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो लांफायो। लांफानायनि उनाव जोङो नखराव सावरायहैयो बे सावरायनायावबो जोङो डाइरेक्ट थोंजोङै जोङो मा खालामनो हाया जोङो फोरमायनो हाया बेखौ सोदोब मोनसे जोङो बाथ्रा भावनि गेजेरजोंसो बे हिनजाव नायनो थांनायनि बाथ्राखौ जोङो बेखेवग्रोयो जेरै थुरि नुब्ला बा थिगारो होननानै बे खोथाजों बेखौ बुंनानै बेखेवग्रोयो आरो अब्लानो बयबो बुजिबाय आरो मानि थाखाय फैदों रायलायबाय सावरायबाय बायदिसिना बिदिनो रायलाय होनलाय उनावहाय जोङो फैफिनो आरो। फैनि आसान सानखाखौ जोङो उखुमाव थेबनानै गारबोयो। थेबनानै गारबोनानै जोङो उनावहाय नआव फैयो नआव फैनानै जोङो जुदि बै हिनजाव गावनि नखरा सप्ता खनसेनि गेजेराव बै आसान थेबनानै गारबोनायखौ ओ फिराय हैफिनाब्ला बियो माने हाबानि हाबा जानो बा बिसोराबो फसायबाय एबा फसन जाबाय होननानै जोंङो फोथायनानै लायो जुदि सप्ता मोनसेनि गेजेराव हैफिनो। ब्ला जोङो बे हाबाया फेलें बा हिनजावनि नखरा गोसो गैया होननानै जोङो साननानै मिथिनानै मोनो आरो बेबायदि खालामनानैनो उनाव जुदि फसायलायोब्लाथाय बिदिनो समाजारि नेमखान्थिनि बायदि आसार खान्थिजों जोङो बे हाबाखौ खुंफुंनानै जोङो जाफुंसार खालामो आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो बे हाबानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिबा नोंथाङा बे हाबानि जोंनि आसार खान्थिनि बागै मा मा मिन्थिगौ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथाङाबो
औ औ। जागोन नोंथां जागोन जिहेथु नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय जिहेथु माने नोंथाङा नियम निथिफोर बेखौथ गासिबो बुंखाजोब नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
बरनि नियमफ्राथ बेफोरनि नेम नियमफ्रा माने जोंना बेनो मेन जोंना बरनियाहाय
नंगौ।
बरनि नेमफ्रा जोंना बेफोरनो जुदि नेम खान्थि माने मोजां नेयम खान्थिजों जुदि हाबा जानोबा नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेफोरबायदि जोंना सोलियोबो
औ नोंथां नोंथाङा बे नोंथाङा ओ आं मोनसे सोंनो नागिरदों जेनेबा दोनखारनाय हाबा ओमफ्राय गोरजिया हाबनाय हाबा बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोनथां हागोन हागोन। गोरजिया हाबा होनोबाथ जोंनियाहाय माने जेनेबा हौवायासो न हिनजावनि नआव थाङो नालाय
औ।
बेबायदिनो माने जोंनिया हाबाफ्रा जिहेतु नियम खान्थि जि जागोन माने आं माने फुललि माने माबाखौ मिथिया जे बोरै बोरै माखासे नियम खान्थिफोर दङ नामा बेखौथ आं मोजाङै मिथिया
औ औ।
माने हाबाया माने हिनजावनि नखराव जायो आरोना।
नंगौ औ।
माने माबानिबा जुदि गोरजिया थाहैगोनबा माने हाबाया ओरैनोथ' जोंनिया हौवानि न'खराव जायो नियम निथि हिसाबै नङा होमबा
औ नंगौ।
जोंनियाथ' हौवानि न'खरावसो हाबाया जायो नालाय माने माने गोरजिया थायोब्ला जोंनिया माने हिन्जावनि न'खराव हाबाया जायो आरो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय जेनेबा दोनखारनाय हाबा दोनखारनाय हाबा होनोबाथ' माने जों जेनेबा न'खरा सोरनाबा गोरोब माने सोरबा न'खराव माने बुंलायनो हाया।
औ।
जेनेबा सोरबाया बुंलायनो हाया जेनेबा खोन्थालायनो हाया आरो जे माने न'खराव आं उमुख खौ बेफोरबायदि गोसो थोयो बा मोजां मोनो। बेफोरबायदि बुंलायलायनो हाया बा सोरनियाबा माने न'खराव
गोरोबलाया बा लाजानो मोजां मोना जे औ न'खरनिया माने नखरनिया होआ आरो बेफोरबायदि माने बेफोरबायदिबा माने बेफोरबायदि दोनखारलांलाय लायनानैहाय माने सोरबाया मन्दिराव हाबा जाहैसिगोन सोरबानिया माने दोनख खारनानैहाय बा न'नि मानसिफ्रा लेंंहरनानै बा माने
होलायलायसिगोन बेफोरबायदि होनोबा माने न'आव लाबोफिननानै सोरबाया बिदिनो निय मोजां मोजां नियम खान्थिजोंनो हाबाखौ सोरबाया खालामो। बा सोरबाया दोनखारलांनानैहाय न'आवहायनो डाइरेक्ट हौवानि न'खरावनो लानानै थाङो। बा सोरबाया जाथि खुरमानाव लानानै दोनखारलाङो। बेफोरबायदि माने जायो आरो जोंना दोनखारनाय हाबाया जिहेथु हाबा हाबा होनोबाथ' माने गोबां गिदिर बुंनो थाङोबा। माने साननो थाङोबा आरो हाबानि खामानिया माने फिसा फिसौ खामानि नङा जिहेथु थैजासे रायजो जालांगोन बा संसार जालांगोन जागोन
औ
गोजौआव मिलायलायनानै आरो हाबायाथ' नोङो खननै खनथाम जाबाय थाया।
नंगौ
औ हाबाया खनसेल'सो जायो बेनिखायनो माने जों हाबानि नियम खान्थि बा हाबा जिहेथु हाबानि जा खामानिफोर मावनांगौ दङ बा हाबानि सिगां जिहेथु खामानिफोर मावनांगौ दङ बेफोरो जोंना गोबां बुंनो थाङोब्ला बिराद गोलाव जालाङो माने। बेनिखायनो जिहेथु हाबा होनोबा जोंना माने न'खर मोननैजों गोरोबलायनाय बा गोरोबलायै बहुत रोखोमनि माने सोरनाबा मोजां मोनलायनाय सोरनाबा नायलायलायनाय माने बेफोर बेफोरबायदि माने बहुत नियम थायो आरो जेहेथु नोंथाङा जे माने नियम खान्थिफोरफोरखौ खोन्थालांबाय आं नोंथांसिम माने गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जिहेथु ओरैबायदि मोजाङै फोरमायलांबाय जोंनि जि बर'नि नियम खान्थिफोरखौहाय बा हिनजाव नायनायनि नियम खान्थिफोरखौहाय माने मोजाङै फोरमायलांनायनि थाखाय नोंथां। एसेनोसै साबायखर।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
अब्ला जोङो बेखौ बे माबायावनो बेयावनो दोनथ'नोसै नामा? थाङा जों औ औ।